अ औ।
खोना हादो ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ जोबोद मोजां दा जोङो ओ मोनसे गोदान टपिकआव दहाय एसे आवगायनि रिलेटेडखौ लानानै जों सावरायगोन दा डाइरेक्ट रायजलायनोसै नङा होमबा
अ डाइरेक रायलायदो आयदायाव नो उम सोलोंथाइ नि आयदायावनो रायलायदो नामा
नंगौ नंगौ दा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो जेनेरेलि बयबो आथिखालाव ओ माखासे गभमेन्ट गभमेन्ट अफ इण्डियानि आ फुलिस नि थ्रुयै जों सोलोंथाइखौ मोनगासिनो आरथि कोल टुइन्टि वान ए नि थ्रुयै जों फारफ्रोमबो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय माबासिम ओ बेसेबां क्लास नाइन टेन नाइन नाइन ओइद सिमखौ जोङो फ्रि लेखा आरो फ्राय नंगौ नं बेहाय जोङो फ्रि माने इडुकेसन पुलिसि थ्रुयै जों फरायनो हायो आरो जोंनि भारताव औ दा आं सानो आथिखालाव फरायखांनाय नि उनाव जोंनि लाइमोनफोरा माबोरै बेज माबायदि लाइन फरायोबा सासे जिउआव गावनि केरियारखौ दानानै लानो हागोन जाफुंसारनो हागोन। दा जों बिनि सायाव सावरायनाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ जिखुनु केरियार खेथ्र' आरो ना फरायनायनि गेजेरजों जेनेबा सोरबा साख्रि मावो सोरबा बिजिनेस मावो सोरबा गावनि मोजां। मोननाय मिउजिक। ओ सोरबा एभ्रिथिं माने टुर टुरिस्ट बेफोरबायदि माने फरायखांनायनि उनाव जों माबायदि सासे मानसिया केरियारखौ दानो हायो बेखौ माबायदि औ केरियार दानाय औ फरायनायनि गेजेरजों हमनानै लादो सासे मानसिया बि फास जाखांबाय। दा बेनि उनाव। माब्रै केरियारखौ। दानो हायो? बेखौ जों फकास खालामगोन।
नंगौ।
अब्ला आथिखालाव ओ जोङो सोलोंथाइखौ। जोङो। नआव थानानोल माने फरायनानै जों मोना बेनिखायनो। जोङो आथिखालाव।
नंगौ थां। नोंथां खोना
स्कुलाव थानानै। मबाइलाव लेपटपाव लानानैबाबो जों कर्सखौ खालामनानै मानसिया ओ गावनि केरियार दानाय कर्सखौ सोलोंनो हायो।
औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
हेलौ।
औ नो
खोनो हादोंना?
औ खोनादों नोंथां दे।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां। कन्टिनिउ खालाम कन्टिनिउ। नोंथां खोनादों आङो कनटिनिउ खालाम नोंथाङा नों पनि स्पिसखौ। नोंथांनि टपिकखौ कन्टिनिउ खालाम नोंथाङा।
नोंथांनि आवाजखौ आंनाव
हेलौ नोंथां।
हेलौ।
हेल' नोंथां हेलौ नोंथाङा टपिकखौ कन्टिनिउ खालाम हेल' नोंथाङा टपिकखौ कन्टिनिउ खालाम खोनादों। हेल' नोंथां
औ नोंथां खोना हादों ना?
औ नोंथाङा टपिकखौ कन्टिनिउ खालाम आं खोनागासिनो।
औ औ जोबोद मोजां जोबोद मोजां ओ जोङो माने सासे मानसिया माबोरै जाव गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो।
नंगौ
दा अब्ला आङो जोंनि बर' लाइमोन फोरनि खेथ्र'खौनो लानि होबा दा जोंनि बर'फ्रा आथि खालाव गोबां सोलोंथाइ लानानै न'आवनो ओ खामानि मावगासिनो दं जिरायनानै दङ। माने गावनि सुबिदा बायदि गावनि लुबैनाय खामानि औ मोननो हायाखै दा बेखौ मोनफुंनो थाखाय बेखौमोन नो थाखाय सासे मानसिया मा मा सोलोंथाइनि गोनांथि दङ होननानै नोंथाङा सुंदयै फोरमाय
ह ह अ नोंथांनि आ सों नोंथांनि आंनिफ्राय लुबैनाया मामोन होनदों जेनेबा?
सोलोंथाइ लाखांनायनि औ नंगौ माने मा माबायदि लाइन फरायोबा बे गावनि केरियारखौ मोनफुंनो हायो आथिखालाव बेखौ लानानै
नंगौ नोंथां थारैनो मोजां बियो मोनसे मोजां मोनसे आयदा जों सोमोन्दो गोनां थारैनो जोङो नोंथाङा मा जानो लुबैदों। बेखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा नोंथांनि बै हाइ स्कुल लेबेलनिफ्रायनो एबा नों थांनि जेब्लानाखि नोंथाङा फरायजेनदों बै समनिफ्रायनो नोंथाङा गारजेन गारजेनब्ला थारैनो गथ'नि गारजेनफ्रा थिग नोजोर होनां औ आरो बिदिनो फैयै फैयै जेब्ला नोंथाङा आं सापस दा हमना लाबाय सासे गथ'आ मा जानो लुबैदों हमना ला बियो आ सिमपोल हमना ला अफिसार जानो लुुबैदों बियो सिभिल जबनि अफिसार जानो लुगैदों बिदिब नों नोंथाङा एनि हिस्ट्रिमाव नोंथाङा आर्स बाबो फरायनो हागोन कमार्सबाबो फरायनानै हागोन साइन्सजोंबाबो नोंथाङा फरायलांनानै हागोन। जायखिजाया नोंथाङा आफटार ग्रेजुवेसन फोरनि उनाव नोंथाङा सिभिल अफिसार जानो हागोन। दा बे लाइनखौ मिथिखायोब्ला नोंथाङा गुदिनिफ्राय मोजां फरायबोनांगोन नोंथाङा जेब्ला गथ'खौ एडमिसन होबाय स्कुलाव बै समनिफ्रायनो दिथा होबोनांगोन जे मानो होनबा आथिखालाव कम्पिटिसना बुहुद बारायलांदों जेराव सुबुं अनजिमा बारायनायनि गेजेरजों जेरावनाखि जोंना आंखाल जेंनाया बारायलांनायनि गेजेरजों कम्पि पटिसन बहुत बारायलाङो आरो बे मोजां मोजां फरायसाफोरा मोजां मोजां फरायनानै ओंखारलांगासिनो दं। बेखायनो बे गथ' ट'नि ओ जिथु बिनि थांखिखौ नोजोर होनानै फरायनायखौ जोङो दिथा होनांगौ आरो हमना ला नोंथाङा फरायनानै आबादारि आबादारि जानो लुुबैदों अब्ला नों थां नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ एग्रिकालसार लाइनाव लांदो मोजां फ फोरोंनानै नङा होमबा बिदिनोथाङा इन्जिनियार जानो लुबैदों गोबां माने बिदिनो नोंथां मोजां मोजां लाइन दङ बिदिनो नोंथाङा गथ'खौ डक्टर खालामनो लुबैदों बिदिबा नोंथाङा बे ओ आफथार टुयेल्भ साइन्सनिफ्राय नङा होमबा साइन्स बेग बेकग्राउणडनिफ्राय नोंथाङा आ निट एगजामखौ होहोदो बिनि उनाव एम बि बि एस थांबाय बियो बिदिनो डक्टर लइनाथ' गोबां दङ हमिअपेटि थिग बायदिसिना दा बबे मोनसे लाइनजों थाङो? बेखौ मोजां नोजोर बोनानै जोंनि कुवालिटिखौ माइण्डनि कुवालिटिखौ रिसार्च खालामनानै जों एसे नायनांगौ। मानो होनबा गथ'आ बियो फराय ओ सोलोंथायाव एबा फरायनायाव बियो बेसिबां केपासिटि दङ। बेसेबां फरायनायखौ बियो हादों आरो बबे बबेयाव बियो लोरबांथि बेखौ एस ए गार्जेन हिसाबै एबा एस ए स्टुडेन्ट गावनो हिसाबै बेखौ नोजोर होनांगोन आरो जोङो खोब माने जोङो फरायनायखौ नाजानांगोन आरो। जोङो फरायनायखौ माने बानो मोननाय नङा मेंगलुनो मोननाय नङा आरो थिग बिदिनो नोंथाङा नोंथांनि सायावनो सोनारो। नोंथांनि सायाव सोनारगोन आरो नोंथांनि गार्जेननि सायाव सोनारगोन आरो नोंथांनि आबहावानि सायाव सोनारगोन मानो होनबा ओरैबायदि बे गावनि बिमा बिफा दङ जायनाखि गार्जेना जेबो मिथिया। गार्जेना जेबो मिन्थियैनि जाउनाव ओ नोंथाङा सासे औ खौ मिथियाबो जानो हागौ आरो गथ'खौ बबे लाइनाव फोरोंबा बे गथ'आ थिग जाहैगोन बेखौबो बुजिनांगोन। बे खायनो आथिखालाव सोलों थाइया जोंनि टपिकआ सोलोंथाइनिनो रिलेटेड नालाय सोलोंथाइयानोखा नालाय बेखायनो जेनाबो सोलोंथाइ गोनां जांगोन आरो नोंथांनि गथ'आथ' सोलोंथाइयावनो दंखायो बेबो मोनथिनांगोन आरो मोजां गाज्रिखौ दुरिं इडुकेसन सोलोंथाइनि समाव जोङो मोजां आरो गाज्रि बेखौ जों सायख'नांगोन बबे मोजां आरो बबे गाज्रि। थिग बिदिनो दानि जुगाव ए आइ ए आइ नि जुग आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन् इन्टारनेटनि जुग जोङो जेसे जेसेबां नाखि हेल्प लानो हायो इन्टारनेटनिफ्राय जों हेल्प मोनो सार्ट जि पि टि निफ्राय जोङो हेल्प मोनो गोबां गुगोलनिफ्राय जोङो हेल्प मोनो बेखायनो ओ आंनि साननायाव एकर्डिं तु मि माने सोलोंथाइया आथिखालाव सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ लानो एबा मोजां गलखौ एसिभमेन्ट खालामनो थाखाय एसे गोरलैबावसो। नङा होमबा नोंथां?
थारैनो।
गोरलै नाथाय समखौ नों होनो हा नाथाय जुदि नोंथाङा सम होनो हाया नोंनि ओ बे थांखियाव अब्ला नोंथाङा उन जानानै थानांगोन। नङा होमबा नोंथां आंनि बुंना-बुंनांगौवा बेनो बेखायनो नों नोंथांनि थांखियाव एबा नोंथाङा गथ'। बेखौ मा खालामनो सान्दों। बबे लाइनाव लांनो सानदों बे नोंथांनि गार्जेननि सायाव सोनारगोन आरो बे नोंथांनि सायाव सोनारगोन बे। ख नेनथ।
जोबोद मोजां नोंथाङा जोबोद मोजां सासे फरायसाया जाफुंसार जानांगौब्ला। बेयो माबायदि। गावनो खुद साखा फारा जानो गोनां बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे।
थगा
बेनि गथ'नि जा गारजेन बे गारजेना दि बिसिबांसि माने। बे गथ'नि थाखाय गायद गायदेन्स होनांगौ बे बुस्थुखौ जोंनो नांथारगोन जिउआव आं। आं दाबो बुङो नों। सासे मानसि सोरजिनो बा। मा होनो। जोङो बेखौ। सुबुं सम्फद खालामनो थाखाय। सासे मानसिखौ सुबुं सम्फद खालामनो थाखाय। मास। बि बेनो। स्पेसिफिक गायडेन्स। नि गोनांथि दं होननानै आं सानो। अब्लासो जों सासे मानसिखौ। मोनसे। लामायाव जों लाबोनो हागोन नङाब्ला जोङो बिदिनो मिसना फेल जागोन आरो जेरै
जेब्ला जोङो। थिग बेबायदिनो आरो अब्ला।
नोंथांनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ मिथि।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। थारैनो होनथां बेनिखायनो आं बुङो बेखौ जोबथायाव फंसे रावजों बुंबहरनोसै आं इडुकेसन एवारनेसखौ ओ नट अनलि इनभाइरमेन्ट बेखौ स माजनि गेजेरावल' मोना नोंथांनि गारजेनानो होनो नाजानांगोन बेखायनो जों फंसेे राव बुंनो हानांगोन थां इजुकेसना न'खरावनो गोनां आरो न'खरा थिग थाबासो ओ समाजा थिग जागोन समाजा थिग थाबासो हा आ रायजो आरो हादरा थिग जालांगोन बिदिनो अब्लासो सुबुं सुबुं समाजा मोजाङै मोजां सोलिलांगोन नङा होमबा हिंसा हिंसि जोब स्रांलांगोन मोजाङै मोजां
नंगौ नंगौ जोबोद मोजां नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद ओ माखासे मिथिफेरै खोथाखौ जों मिथिनो हादों
गोजोन्थों थां